औ खोनादोंना
औ खोना
औ औ बिदिब्ला जोंहा दायो टपिकखौ लानि आबाद मावनायनि सायाव आरो
औ
औ बर' सुबुंफोरा जेनेबा मा मा आबाद मावो गोदो माबायदि आदब खान्थि बाहायनानै मावोमोन आथिखालाव माबायदि मावो बेफोरनि सोमोन्दैनो सावरायनोसै आरो जोङो औ आबाद मावनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा बर' हारिया माने आबाद गाहाय हारि होननानैनो बुंखायो बेनिफ्राय गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहाथ' बिदि गोबां आबादफोर मावनानै ओ रायजो जाबोदों जेरै बर'फोराथ' बिदि दैमा जिं बा हाजो जिं बिदियावसो थानानै मोजां मोनखायो नालाय आरो जोंना बर फोरनि गाहाय आबादानो जाबाय माने माइ माइ गायनानै बा ओं ओंखाम जायाब्लानो बर'फ्रा थानो हाखाया माने गुबुनफोरनि बायदि बिदि ओ रुटिफोर जालाबायनानै बिदिथ' थानो हाखायाना बर'फ्रा ओंखाम नांगौ जाखायो नालाय ओ बिनि बेनो माइ ओ आबाद खौथ' गायनाय जाखायो माइनि अनगायैबो माने गोबां आबादफोर जेरै ओ बेसर सिबिं सबाय ओ भिन्दियानो होन बा ओ खुमब्रा जोगोनार बेफोरबायदिबो गोबां आबादफोरखौ मावनाय जायो आरो बर'फ्रा आथिखालाव नोंथाङाबो नुदों जानांगौ जेनेबा नोंथांमोननि जायगायावहाय मा मा आबादफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनो
जोंनि जाय बिदिनो जोंनि माहारिया ओरो मावो होनबा जोंनि माइ आबाद
औ
आगोलनिफ्रायनो माइ गायनानै सोलिबोदों आरो बे बेजों लोगोसे खायफा खायफाया नोंथाङा बुंनाय बायदिनो मेसें बोथोरावबो जा बायसा आबाद मावनांगौ ओ बेखिनिखौ मावनानैलाय आरो फालांगिखौ मावो बेफारफोरखौबो होयो आरो दैज्लां बोथोरावबो जा जा जानायनि मावनांगौ लागा आबाद दङ बे
औ औ।
ओ बेफोरखौबो दासिमबो मावो आरो आगोलबो मावोमोन आगोलनियावबो ओ बांसिनदोनो माइखौबो आरो बायदिसिना ओइ दंफांफोरनि माबाफोरखौ गायोमोन आरो। दाबो बेबायदिनो सोलिना दङ बायदो आरो ओ दासान्दिथ' जोंनिहैैजानाय खायफा खायफा आबादारिफोरा बै बानलु गिदिर खौ बुरजा हायाव गावनि माबानि थाखाय फालांगिनि थाखाय गायो आरो
औ।
आरो बेजों लोगोसे ओइ मा होनो बैग्रि फिथाइ बै गोदोर गोदोरा गोदोर बैग्रि फिथाइ बेखौबो मावो आरो गय बायदिसिना गय फोरथ' थाखाबाय आरो बेजों लोगोसे लबर बागान ओमफ्राय खुसेर बागान
औ।
ओमफ्राय अ मैथ्रु बागान बेफोरबायदिखौ खालामनाय आरो ओ ड्रागन फ्रुइट जों जेखौ होनो
औ।
ड्रागन फ्रुटखौबो दानिया जोंनिया बर' सुबुंफोरा जोंनिखिजाय बेफोरो आबादखौ मावनाय जादों आरो फालांगिनि थाखाय। गावनि जाहाथे एसे एनै फाननानै रां मोनो
औ।
बिदिनो खालामनाय जादों।
औ नंगौ ओ जोंनियावबो बिदिनो जेनोबा ओ बेफोर माइ माइ माइ आरो गुबुन मैगं थाइगं आबादनि अनगायैबो नोंथां बुंनाय बायदि ओ बिदि माखासे ओ नोंथाङा दानिसो बुंलांनाय माखासे बिदि मैगं मैगं बा बानलुयानो होन बा ड्रागन बा बैग्रि बेफोरबायदियानो होन बिदिखौबो जोंनिथिंबो ओ गायनायखौ नुनो मोनो आरो आथिखालाव ओ बिनिफ्राय आरो गोबांथार ओ फिथाइफोर आथिखालाव थ' नै जोंनिया कक'व चक्लेटनि बिफांफोर फुलिफोरखौबो गोबां गायनानै लानाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनदों। आरो गयफोरखौथ' अनेे ओं गोबां गायो स्ट्रबेरिफोरखौबो गायो तरमुसफोर बिदिफोरखौ गायनाय बिदि ओ गोब गोबां नुयो आरो बिनिफ्राय दैलांनि समाव दैलांनि समाव दैलांनि आबाद आरो मेसेंनि समाव मेसेंनि आबाद बिदिखौ मावो दैलांफ्रावथ' बेफोरनोसै माइयानो गाहाय बिनिफ्राय ओ जोंना सबायबिमा आरो मा होनो बेखौ भिन्दि ओमफ फाय थाइबें बेफोरो माने बा ओं बेफोरो माने दैज्लां बोथोराव बांसिनै गायनाय जायो आरो मैथा मैगं बेफोरखौ ओमफ्राय मेसेंआवथ' जोंना बिदि सिबिं बेसर बेफोरखौ गायनाय जायो आरो लाइ लाफ फा बेफोरखौबो गायनाय जायो आरो बिनिफ्राय गोदोनि सम आरो दान नि आबाद बिदि रुजुनानै नायोब्ला माने गोदोनिस समाव जोंना बांसिनानो बिदि जिखुनु जाया आबादफ्राव खालि गोबोर हासार बेफोरबायदिखौल' बाहायनाय जायोमोन ना आथिखालावथ' ओ जोंना बिदि हाथाय बाजाराव बायनानै मोननाय माखासे हासारफोर बेफोरखौ खौबो होनानै माने गायनायखौ गोबां नुनो मोनसै आरो आथिखालाव।
औ।
ओ माने ओं हालेवनायाबो सिगांथ' मोसौजोंसो हालेवोमोन हालेवनानै गायोमोन दानिया ओ टेक्टरफोरजोंसो हालेवनानै गायनाय बिदिखौ माने गोबां सोलायबोनाय माने आबादनि बि बिथिङावबो गोबां सोलायबोबाय आरो। दानि आरो गोदोनि रुजुनायाव
औ।
बेफोरनि अनगायै मा मा सोलायनायखौ नुदों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ बेफोरनि अनगायैथ' दा बोथोरानो जोंनिया सोलायबाय।
औ औ।
दा दैज्लां बोथोर अखा नांगौ अखा नांगो समाव दा अखा हाया। थांनाय बोसोरावबो जोंनिखिजायु उम माइ आबादा जोबोद गाज्रि जादो‌। खायफाया मोनाखैआनो माइ दैखौनो मोनासै। मानोना जा समाव दै नांगौमोन बे समाव दै नांगौ जाया। जादोंमोन बे समाव दै मोनाखै। आरो दंग' हाखरफोरावथ' दै थायो। नाथाय बिनिफ्राय गासैबो लांजोबो ना। बेसां बेव दै थागोन बिसोर रानलांजोबो। बेखि सान्दुंजों फोर रानो आरो बेबायसानो गुबुन गुबुन मानसिफोराबो लाङो बिदिनो दैफोरा जोबलाङो।
औ।
ओ बेनि जाहोनावनो माइ आबादफोरा थांनाय बोसोराव जोंनिखिहाय बारा जाया सै आरो मोजां जायासै।
औ औ।
बेबायदिनो बोथोराबो सोलायबाय नालाय।
औ।
बिनि एसे आरो खस्थ' मोनो आबाद मावनायफोरा। दुखु मोनो माइ एसां खस थ' खालामनानै माइ गायनानै माइ फिथाइ जायाबा जाबायदि जानांगौमोन बेफोरबायदि जाया। खस्थ' मोनो आरो दुखु मोनो।
जोंनियावबो बिदिनो नै देग्लायबो नायो अब्ला नु मानो अखायानो हाया हाथाराखै आरो दाबो हानो हानो बायदिल' जागासिनो मैयाफोर एसे हादोंमोन नाथाय बांद्राय हाया ओमफ्राय माइ गाय माने खोथिया फोनो थाखाय दा बायदियावथ' खोथियाखौ फोथारनांगौ ओमफाय खोथिया फोनांगौ समावबो माने अखायानो हाला सानदुंल' दुंबाय थाबाय हाफोरानो गावस्रालायनाय बिदि जाजोबबाय आरो। बेनिफ्राय फुख्रि बायदिसिना बेफोरनिफ्राय सारनोबो फुख्रिफोराबोथ' एसेबां मानि दै थाया नालाय दा बायदियाव एसे गोरा एसे खम जायो दैफ्रा निफ्राय ना फोरबो थायो नालाय। बिनिफ्रायबो सारजोबनो हाया अब्लाबो ओ जा दबलायसे दबलायनै हायो बेखौ माने फुख्रिफोरनिफ्राय सारनानै माइफोरखौ फोनानै दोनदोंबाबो माने बेयाव दै होबाय थानो मोनैनि जाहोनखौ माने हाफोरा गावस्रानाय खोथियाफ्रा मोजां जायि बिदिखौ दायो नुगासिनो आरो। ओमफ्राय थांनाय बोसोरनिखौ होनोब्लाथ' थांनाय बोसोरनियाव जोंनियावबो बिदिनो जादों आबादाथ' ओ जेब्ला माइ गायखांनानै गायखांनाय लोगो लोगोनो जोबोद खरान जानानै होदोंमोन थांनाय बोसोराव। माइ आबादफ्रा मोजां जायासै रानस्राव जाजोब्बाय हाफ्रानो गावस्राजोबबाय अब्ला माइ गसाया माबोरै बारायनो बेफोरबायदि जादों नालाय ओंखाय माइ आबादफोरा माने मोजां जानायखौ नुनो मोनदिया आरो। आरो बेनि अनगायैबो आथिखालाव माने माइ आबादफोरखौ जोंना ओ मेसें बोथोरफ्रावबो गायनाय बेफोरखौबो गोबां नुनो मोननाय जाबायना। बर माइ ना मा होननानै बुङो बे गोबां सुबुंफ्रानो गायो आरो दाना जोंनि उम उमफाइ ओ जोबोद मोजां जानायखौबो नुयो जिहेथु ओ मेसें बोथोराव बिदि दैफोरबो बांद्राय जाला बाया नालाय बोहै हा सारा बोहै गारलांजोबनो थाखाय बोहैगारलांजोबनो लामा मोनाना जेसांखिनि हास सार होदों बे हायावनो थायो नालाय आबादखौ जोबोद मोजां जानाय बिदिखौ दायो नुनो मोनदों आरो औ
बिखौ मावो
औ
मुलामफाबो जायो
औ
उम जायफोरा बुंबाय जायो आरो
औ औ बिदिब्ला नोंथांजों ओ राय्लायनानै जोबोद मोजां मोनबाय आरो नोंथांनि जायगानि माखासे बाथ्राफोरखौबो मोनथिनानै मोनबाय आसा खालामो उनाव लोगो मोनफिनगोन अब्ला बे टपिकखौ बेयावनो फोजोबनोसै जोंहा औ